हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ अ खोनादों ना नों
अ नोंथाङा फ्रि ना?
ओं फ्रिथ' आङो।
अ
औ
नोंथांजों मोनसे बाथ्रा रायलायलायनोसो कल' हरदोंमोन माने रायज्लायनो हागोन ना दा?
हागोन दे, ओं। मानि बागै रयालायनो सानदों नोंथां?
ओ जा बर'नि दोरोङारि जा दामनाय-देनाय बेनि सोमोन्दै रायलायनोसै नङा ओम नोंथां? जेरै जोंहा बर'नि दोरोङारि दामनाय-देनाय होनोबा खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, जाबस्रिं, गंगोना, लाइग्रिद, थरखा बेफोर नङा होमबा नोंथां?
औ
ओ जा बेफोरखौनो माने गोदोनिफ्रायनो आजै-आबै-आबौमोननि समनिफ्रायनो जा बेफोरखौ ला ओ दाम ग्रा आगजुफोरजोंनो माने जोंहा रंजाबोनायखौ नुदों। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ। जोङो बिदिनो बैसागोफोरावबो औ।
नोंथांनि नोजोराव माने बर'नि दा बर'फोरा माने दामग्रा देग्राखौ लानानै गोदोनिफाय दिनैसिम माबायदि आरो माबे समाव माबोरै रंजायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ दा जों बे दामग्रा-देग्रा जों बैसागोआव बांसिन रंजायो आरो बैसागोनि स मावनो जोङो बांसिन बाहायनाय जायो आरो बेफोरखौ खाम, जथा, सिफुं, जाब ख्रिं बेफोरखौ जोङो बैसागो फोरबो फैयोब्ला जों बेबायदिनो रंजानाय दामनाय-देनाय बेफोराव बाहायो आरो बांसिनानो। आरो बिदिनो माबाफोर मिथिं-दावथिं फासनफोर जाबाबोथ' जों बर' फोरनि फासनफोर जा जों खाम, सिफुं, जथा बायदि लानानै दामनानै जों मोसायो गाव खुगा मेथाइ खननानैनो मोसायो आरो बेफोरबायदि आरो जोङो बुंनो थाङोबा बे बागुरुम्बा मोसानायफोराव बिदिनो गोदोनि बा मा मोसानाय होनो बेखौ ओ बा जों दउस्रियालाय माबा-माबि मोसानायफोरावबो जों बेबायदिनो
बाहायनाय जायो आरो जोंनियाथ' बर'निया गोबां आयदानि मोसानाय थायो नालाय गोदोनि मोसानायफोरा गुबुन-गुबुन नाम दङना जेरै दाउस्रि देलााय ओ जेखाइ हनाय ना मा होन्दो बेफोरबायदि जों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? मा मामोन जोंनि गोदोनि मोसानायनि नामफोरखौ आङो
मोसानायनि नाम ना?
औ
होनोबाथ' जोंहा बर'नि दोरोङारि दामायग्रा देग्रा खाम सिफुं बेफोर नङाबाथ' जोंना बर'नि दोरोङारि मोसा नाया जाखाया नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोंहा जाखिनि बर'नि दोरोङारि मोसानायफोर दं जेरै बारदै सिख्ला बागुरुम्बा सागोलाव बोनाय ओमफाय सथ्रलि दाउ थै लोंनाय बायदि बायदि मोसानायफोराव माने जोंहा बर'नि दामनाय माने दामनाय देनायजों दामनानैसो जों बर'फ्रा मोस
औ खेराइ मोसानायफोरावबो बाहायो जों औ।
खेरा आरो जों खेराइ फुजायावथ' खाम सिफुं जथा बेफोर नङा बानो जाया नङा होमबा नोंथां औ जों खेरायावबो जों खाम सिफुं ज'थाखौ बाहायो औ बुंलाय नोंथां।
आरो बेफोरखौ जोंनिया नाथाय बाद्राय बांसिनानो आरो बिदि सल' बक्सफोराव दामनानैसो बाहायो आरो बांद्राय बाहायनो नागिरा आरो। गोदोनियाथ' आरो बेफोरबायदि ब थ' बाहायखायामोन नालाय बांसिनानो बिदि गाव खुगाजो खननानै गावनि दाम बर'नि दाम दामग्रा देग्राखौ लानानैनो मोसायोमोन आरो बैसागोफोराव।
औ नोंथां। ओ गोदोनि दिनाव बैसागुआवबो माने बर'फ्रा ओ माने जोंनि आंगो दाम ग्रा आगजु बेफोरजोंसो दामै दामै रंजाखायोबो नङा होमा नोंथां ना दिनै फै
उम।
औ। बक्सफोरजोंसो बांसिन मोसानो नागिरो आरो मोसानाय समाव दानि बैसा सागोफोरावबो दानिया।
बिदि गोमालांनो हमबाय आरो बिदि दामनानै मोसानायफोरा खायसे खायसे गामियावथ' मोसायानो। बेफोरबायदि दामनानै बक्सखौसो मोसायो बांसिनानो।
औ नोंथां। बे दामग्रा आगजु खामफोरखौ सिफुंफोर
हो?
बे दामग्रा आगजु जेरै खाम सिफु माजो बानाया माबोरै बानायो?
खामखौथ' बोरै बानायो आङो मिथिबाङा आरो मोजाङै ओमफ्राय सिफुंखौथ' जोङो औवाजोंनो बानाय बानायो आरो ओमफ्राय बिखौथ' गरं सिफुङाथ' गरं बाखा। बेखौथ' मिथिखायो जायबो सिफुंनि गरंबा होननाय ओमफ्राय खामखौ माजों बानायहैयो बेखौ आं आंबो मोजाङै मिथिया बेदि गंगोनाफोरखौथ' जोङो औवाजों नो बानायोदां ना? आं मोजां मिथिबाङा इफोरखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा?
हो मोजाङै खोनाफैयाखै।
माने जोंहा गंगोनाया मोनसे द
हो खोना मोजांयै खोनायाखै नों
खौ माने गुबुनजोंसो सेनानै लाजागोन जों माने सिगांनि समाव बरफ्रा दामला मोन
औ नंगो
औ
बिदिनो गंग्राखौबोथ औवानिफ्राय बानायो।
औ औ ओमफ्राय खामखौ माबोरै बानायो नोंथां फोरमायनो हागोन ना?
हा
बेबायदि
मा होनदो
नेट प्रब्लेम जादों खोमा नोंथाङा खोनाबाङाखै मोजांङै ल्कियारै खोनाफैया।
ओहो ल्कियार खोनाफैयाखै। नेट प्रब्लेम जादो ओ औ खोनाफैदो
ओ जोंनाव माने खामखौ माने
औ ओ
माने गोबाव समनि